हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
एह, बिदिब्ला औ खोनादों नोंथां।
औ औ।
बिदिब्ला जों दोनै दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
ओ
बिदिब्ला नोंथां आंनो जागायनोसै, औ औ नोंथाङानो जागायग्रोदो औ।
बिदिनो दावबायनायखौथ' बयबो दावबायनो लुबैखायो सानफ्रो साफ्रोमबो सुबुङानो।
औ।
बिदिनो मानसिया दावबायनायखौ बिदिनो नुयै जायगाखौ नायनो माबा मिथियैखौ मिथिनो बिदिनो गोसो जानाय बेफोर नि थाखायनो मा मानसिया दावबायोना
औ नोंगौ नोंथां।
बियो सुबुं माहारिनि मोनसे एंगारथावै आखुखा आरो जे जाय जिनिसखौ नुवाखै बेखौ नायनो लुगैयो। जेराव थांनो मोनफेराखै बेखौ थांनो लुबैयो। बिदिनो थारैनो दावबायनाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो मानि
आरो बिनिनो जोंनि जोंनि बिदिनो बानाय मेंनाय बेफोरखौ एसे बावगारनो थाखाय मा सुबुङा दावबायो। गोजान गोजान जायगायाव बिदिनो मोजां जायगायाव दसेनि थाखाय बेरायना मा बिसोरो गावनि गोसोखौ गोजोन होयो। जेब्ला जों बबेबा मोनसे जायगायाव ओरैनो बेरायहैगोन अब्ला बै जायगानि मा समायनाथिखौ नुनानै जोंनि सोलेरा गोजोनगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
माने खर'आबो एसे फ्रेस जागोन गोदान जायगा जाय नुनानै। गोदान आबहावायाव थांनानै बैफोरखौ बैफोरनि मिथिनो मोनै खोथा बिदिनो बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मा सुबुङा मा गोजोन मोनो आरो
बिनिखायनो जोंनो बेरायनाया दावबायनाया जोबोर गोनां। खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनागासिनो
उम। बिदिनो गावनि जायगानिफ्राय दसेनि थाखायब्लाबो ओंखारनानै बिदिनो गुबुन बै बेरायहैगोन जायगानि सोमोन्दै एक्सपिरियेन्सबो मोनो आरोना जोङो। गुबुन जायगायाव थांबोला बै जायगानि सोमोन्दै मिथिनो मोनो बै जायगायाव जानाय हारिमु राव बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो मिथिनो मोनो आरो बिदिनो दावबायनायनि जोहै जोंनि माखासे मानि बेमार आजार फ्राबो गैया जायो आरोना मानोना जोंङो मा गुबुन बारहावायाव थांनानै जों गावनि देहाखौ फ्रेस मोनहैयो। बेनिखायनो जोङो बांद्राय नङाब्लाबो बोसोराव खेबसे खेबनैब्लाबो गोसोनि गोजोननायनि थाखाय एसे सम दिहुननानै मा गावनि बिदिनो न'खरनि सोद्रोमाजों नङाबा लोगोफोरजों माब्लाबा समाव बिदिनो हारसिङैब्लाबो बेरायनांगौ आरो एक्सपिरियेन्स लानांगौ बिनि अनगायैथ' दाथ' स्मार्टफननि जुगखा नङा होमबा जोंङो इन्टारनेटावनो गोबां गोदान गोदान जायगा नुनो मोनो समायना समायना जायगा ना? नाथाय मबाइल फनाव नुनायनिफ्राय बै जायगायाव थांनानै नायथारनायनि बै जायगानि मिथिंगाखौ नायथारनायनि मा बे गोजोननायानो आलादा जायो आरो। नोंगौ जेब्ला जों दाब दाब जायगा बेरायहैगोन अब्ला न'आव फैफिनबा जोंनि देहाया मेंगोन नङा होमबा थेवबो जोंङो दावबायनायाव मोनबोनाय बैफोर गियानफोरनि सायाव सानोब्ला बे मेंनाया जेबो नङा आरो। नोंथाङालाय दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा माब्लाबा दावबायफेरबाय नामा बहाबा समायना जायगाफोराव?
औ दावबायनायाथ' ओरैनो बिदि खाथि खालायाव थांफेरनाय जाबाय एसेबां मानि गोजानाव दावबायफेरनाय जायाखै दा दावबायनाय होनोब्लाथ' नोंथाङाबो दहाय बुंलांखाबाय आंबो एसे फोरमायना होनि औ दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो दावबायनायनि गेजेरजों जों सुबुङा सुबुं माहारिया बयबो दावबायनो लुगैयो
उम
अ बेबायदिनो दावबायनायनि गेजेरजों दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो जेराव थांफेरै जायगा बेयाव थांनो लुबैयो
औ।
आरो बैफोर जायगाफोरनि समायना, मिथिंगानि समायना महरखौ नुनानै जों गोजोनो आरो।
उम।
बैफोराव नुबोनाय नुथायफोरखौ खौहाय। गोसोआव जोब रंजानाय रंजाखांनायानो आरो। जोङो बैफोर नुबोनाय जायगाखौ गुबुननोबो खोन्थानो हायो। ओ न'खराव न'फोराव थाबाय थायोबाथ' टेनसन बारा जाना टेनसनफोर बारा जायो नङा होमबा नोंथां? न'खरनि फैसानि। दा बेनिखायनो खामायनाया गोनां आरो गोनां होननानै आं आं सानो आरो आरो दावबायनाया जोंनि थाखाय खोब मोजां होननानै आं सानो।
उम।
दा आङो आंबो दावबायखांबाय दावबायफेरनाया। बारा गोजानाव नङाबाबो बिदिनो गुवाहाटि थांबाय। आ शिलं थांबाय।
औ।
औ शिलङावबो थांखां
थारैनो जोबोद समायना जायगा।
औ समायना जायगायाथ' समायनाथार औ नंगौ नोंथां।
उम।
बेबायदिनो आङो शिलंआवहाय वार्स लेग होननाय जायगायाव थांदों बेनिफ्राय मोनसे ओ ओ ग्रिन फिल्ड ना गल्ड फिल्ड होनोमोन बेखौहाय आं बारा गोसो आव गैला बेयावबो थांदोंमोन जोङो। बिराद मोजां आरो मा होनो नुथायाइफोरा।
औ नोंथाङा बिदिनो बबे बोथोराव थांनाय जायामोन?
बोथोर होननानै बुङोबाथ' जोङो थांनाय बोसोराव नभेम्बराव
उम अब्ला बै बे जायगानि बिदिनो बोथोरा माबादिमोन?
अ सिलंआवथ' नोंथाङाबो एसे मिथिखागौ जानांगौ सिलंआवथ' गो गुसु बिराद गुसु जायो। ओरैनोथ' नभेम्बर दानाव औ औ नभेम्बर दानाव ओरैनोबाबोथ' जोंनियावबो गुसु जायो नङा होमबा नोंथां? ओं बांसिन गुसु जायो आरो हाजो एरियाखाय। औ। बेबायदिनो सेभेन सेभेन सिस्टारावबो थांदों। बेफोरनि नुथायखौबो नुनानै जोबोद गोजोनदों। बे-बेफोरनि वाटारफल
बेफोरखौ नुनानैहाय आरो माने गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। गावखौनो गाव।
उम
आ मा होनो थांनो मोननानै आरो खि बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। बेबायदिनो माबायावबो गल्फ फिल्डआवबो मा होननानै बुङो फोथार बायदि मा आरो बे फिल्डा बेवहाय गोबां मानसिफोरानो बेरायनो थांबाय बेबो दावबायनो थाखाय बिराद मोजां समायना जायगायबो मोनसे ओफ्राय थांनानैबो गोसोखौ बिराद माने गोजोननाय मोनदों जोंथ' ओरैनो फेमिलिजों थांदोंमोन नालाय बेवहायनो सानब्रैसो जादों खोमा सानब्रैसो थाबोदों जोंयो ओमफ्राय बेबायदिनो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेवहाय थांनानैहाय
थारैनो
औ आरो नोंथाङालाय नोंथाङा दावबायफेरबायना ओबावबा जायगायाव
उम आंबो नोंथां बादिनो बिदिनो गोजान गोजान जायगायावथ' दावबायफेराखै नाथाय दावबायनो बिराद गोसो जायो आरोना बिदिनो जायगाफोरनि सोमोन्दै मिथिनो नायनो औ
दा बबे जायगायाव थांनो लुुबैनानै दं नोंथाङा
आंथ' दा बिदिनो अरुणाचल सिक्किम बेफोर जायगा फोराव थांनो गोसो जाना दं आरो बिदिनो थांनाय बोसोर सोराव आंबो नबेम्बर दानावनो माखासे लोगोफोरजों दार्जिलिंआव थांदोंमोन बिदिनो जोङो
औ
सिलिगुरि बास स्टेन्डाव ओंखारहैनानै मोनसे जिब गारि भारा लानानैनो दार्जिलिंसिम थांदों थारैनो बैफोर जायगाफोरा जोबोद समायना हाजोजों बुंफबनाय हाजो सा सा थांनाय खेंख्रा खेंख्रि लामा एसे गिनोबो ओंखारदों नाथाय एफाग्राबो नङा जे बै जायगानिफ्रायनो फैफिननो बालायलायदों आरो थारैनो जोबोद समायनामोन बिदिनो जों बाथासिया लु टाइगार हिलस बिदियाव थांदों थारैनो दा बैफोर जायगाफोराव गोबां बिदिनो फटकबो लाबोदों दा बैफोर फटकफोरखौ नायोबाथ' जोबोद मोजां मोननो थांफिननो लुगैलायो बेनो आंनि थाखाय जोबजासिम माने बैफोरो जोबनाय नङा थारैनो दावबायनायाथ' दावबायबाय थाबावगोन औ नोंथां नोंहालाय बबेबा जायगाफोराव दावबायनायनि दा प्लेनिं खालामगासिनो नामा
औ प्लेनिंथ' एबार नैबे बोसोरावथ' जानाय नंला नोंथां नेक्स्ट इयाराव थांनायनि प्लेनिं खालामदों अरुणाचलावनो नोंथाङा बुंनाय बादि अरुणाचलाव आङो मानसिफोरनि जेनेबा ससियेल मिडियाआव नुनानै ससियेल मिडियाायाव नुनायफोरखौ बिराद गोसो जायो आरो माने थांनो बेनिखायनो जोङो न'खरनि फेमिलि फेमिलिजों प्लेनिं खालामदों नेक्स्ट इयाराव थां
जोबोद मोजाङानो नोंथां
औ
दा नोंथांनि दावबायनाया गोजोनानो जाथों अब्ला नोंथां
गोजोननाय
जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेयावनो थाथ'सै नोंथां
जागोन दे नोंथां औ